ओं नोंथां फ्रि
नोंथांजों आं दसे सम दावबायनाय ट्रेभेलिंनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा रायलायनो सानदोंमोन।
औ औ नोंथां दे रायलाय जागोन।
नोंथाङा दावबायनो मोजां मोनो ना?
औ नोंथां दावबायनोथ' जोबोद मोजां मोनो।
अ दावबायनायखौ जों बयबो मोजां मोनो नङा होनबा नोंथाङा नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायखांखो?
औ नोंथाङा आङोथ' दासिम बांद्राय जायगायाव दावबायाखै आङो जेनेबा अरुणाचलफ्राव थांदों बेनि उनाव आङो भुटानाव खनसे थांदों आरो बिनि उनाव आरो आसामावनो जेनेबा दाब दाब जायगाफ्राव एसे एनै बेरायबाय आरो जेनेबा जेरै जों दुमजां पिक होननाय आसामावबो मोनसे दङना जों बे बेफोराव थांदों आरो एसे एनै आरो बिदिनो फिसा फिनलु जायगाफ्राव थांदों आरो
औ अरुणाचल आंबो थांखांबाय अरुणाचलाव
औ
ओरै बिराद मोजां जायगा बियो
नंगौ नोंथां नंगौ
हाजो मोननैथिं फारफ्रामथिंबो हाजो एरिया जेराव माने ओरैबादि समायना हाजो आरो बिबां लाइ फां लोगोसे स्न'फल
औ औ
नोंथाङा माबायदि समाव थांनायमोन आरो माबायदि एक्सपिरियेन्स लानो हानाय
औ नोंथां आङो अरुणाचलावहाय आङो जेनेबा बिब्दिनो थांनाय एगजेक्ट समखौ आं गोसोआव गैया अब्लाबो आं माने थांनानै आं गोबां बेयावहाय गोदान बुस्थु सोलोंनो हादों आरो जेनेब्ला बिसोरो माबायदि थायो। बिसोरनि लाइफ स्टाइला माबायदि बिसोरो मा मा जायो। बिसोरनि न' बां रांखावरि बेफोरनि सिस्टेमफोरा माबायदि बेफोरखौ आं गोबां मिथिनो मोनदों आरो
नोंथाङा बुमला पास बमला पासाव थांदोंना थाङाखै? चाइना बरडाराव अ बुमला फासा जाहैबाय चाइना चाइना बर्डार इण्डिया आरो चाइना चाइना बरडार गोग्लैयो बेवहाय जोङो लाकिलि जोङो थांनो मोनदों एक्सुवेलि बहाय बरफ एक बांद्राय बरफ गोग्लैबा आरो माखासे सिटुवेसन एखमबा समाव थांहोआ बरदार एरियाखाय जों बहाय लाखिलि होननांगोन जों थांनो मोनदों आरो जायगाया बिराद मोजां बेहाय मोन फ्रामबो साइडआवनो बरफ आरो हाजो बेनि गेजेराव जोंनि इण्डियान आर्मि बिथांमोना थायो। बेवहाय ओरैबादि माने जों नर्मेल मानसिया बेवहाय बेरायनाया एसे गोब्राब खस्थ' जायो मानो होनबा बहाय आइथिं स' फिफटिन हानद्रेद फिफटिन थावजेन टु हानद्रेद फिट गोजौआव बे जों जोंनि वाटार लेभेलनिफ्राय
औ औ औ
इमान गोजौनि जाहोनाव माखासे जोंनि अक्सिजेन लेभेला बेहे बहुद खम जायो। गोजौ गोजौ जायगानि थाखाय बेवहाय बांद्राय जों नरमेल मानसिया खारलाबायनो हाया आरो खारलाबायनो हाया। खरा थाबायनो हाया माने थाबायबाबो एसे गावखौनो आन्दाज लानानै थाबायनांगौ मानो होनबा हांनि हां लानायाव प्रब्लेम जानो हायो जानो हागौ आरो नाथाय ओरैबा दि गोग्गाथाव बाथ्राया बेनोदि जोंनि इण्डियान आर्मिया बहाय
औ
बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो थागासिनो जोंनि सिमाखौ नेगासिनो। बिथांमोनहा हाजारखि बरफ गोलैया मानो हाजारखि माने ओ बारहुंखा फैया मानो बिसोरहा गस गोख्रोङै गसंथाना दंगासिनो। बिनि थाखाय इण्डियान आर्मि बा जोंनि डिफेन्स दिफेन्सखौ जों बहुत सालुत होनांगोन आरो।
औ नंगौ नंगौ।
आरो जों अरुणाचलनि मादुरि लेक बेफोरावबो थांदों आरो जां जां वाटारफल जेराव ओरैबादि समायना मोनसे वाटारफल बि-बियो जेराव ओरैबादि माखासे हिन्दी बलिउड फिलिमनि सुटिंबो बहाय जादों आरोखि आरो माधुरि लेकआबो माध धुरि लेकआबो बिनि हिन्दी फिल्मनि थाखाय, बलिउडनि मोनसे फिलिम आं फिलिमनि नामखौ गोसोआव गैला। बे फिलिम बहाय सु टिं खालामनायनि था जाहोनावनो बे मादुरि लेकआबो बे बिनि नाम थादों आरोखि।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
लामा लामा फारफ्रामथिंबो फिसा फिसा जायखौ जों बरफाव नुनो मोनो इग्लु न' होननानै बुङो इंलिसाव ब आरो फिसा फिसा बांखार मोनफ्रामबो साइदआव दंजोबो आरो। आर्मिफोरनि डिफेन्सफोरनि बांखार।
नंगौ नंगौ।
बिराद नायनो समायना आरो बे एसे हां लानो खस्थ' मोनग्रा सुबुंफोरा माखासे अक्सिजेन अक सिजेन अक्सिजेन लानानै थांफानाया एसे गाहाम जायो आरो बेफोरबादि हिल्स एरियायाव।
नोंगौ नोंथां बे गोजौ जायगा जाहैबाय नालाय।
जाहैबाय आरो नोंथाङा नोंथाङा नोंथांनि बेलेग जायगायाव एक्सपिरियेन्सा माबायदि बेलेग जायगायाव नोंथाङा थांदों होन दों थुमजां बायदिसिनायाव दावबायहैदों बेफोराव माबायदि जाय गा आरो बिनि मानसिफोरा माबादि एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां। जोङो थुमजाङाव जोङो खनसे थांदोंमोन आरो जोंनि लोगोफोरनि ग्रुप लानानै। बेवहाय थांनायाव जों गोबां माने ओ मोजां जायाफोर नुबोबाय जेनेबा बेयावहाय जोंओ त्रेकिं खालामनांगौ नालाय। गोजौ जायगायावसो, बेनिफाय जोङो बिब्दिनो नै थाम घन्टासो बिदिनो जों थाबायनानै गोजौ हाजो गाखोनानै थांदों आरो।
औ।
जोङो बेयावनो जायगाफोरखौ नुबाय, जोबोद समायना जायगा आरो बेबो। जों माने आसामावनो इदि एथ'बां समायना जायगा दं होननानै जोङो माने मिथिफेराखैमोन आरो।
औ।
जों बेलेग जायगाफोरनिखौसो जों नुबाय थायोमोन। जों बिबदिनो ससियेल मिडियाफ्राव नुबाय थायामोन आरो। नाथाइ जों थांनानै जों गावनि मेगन जोंनो नुबाय आरो जे जोबोद समायना। औ आरो जों बेयाव गोबां मोजां मोजां मानसिफोरजों लोगो मोनबाय। बेवहाय जों बिसोरजों रायलायबाय। बिब्दिनो जोङो गोबां बाथ्राफोर जोङो खोन्थालायबाय आरो। स' जों बेफोराव जों माने गोबां गोदान गोदान मोनसे सोलोंबोनोबो हादों आरो। जेनेबा जों ओ बिदिबा अबबाफोर दावबायनो थाङोब्ला जों मा मा बुस्थुखौ खालामनांगौ, मा मा बुस्थुखौ खालामनाङा,
उम।
जों बेफोरखौबो मिथिनो मोनबाय आरो। आरो बिथांमोननि जायगायाव माबायदि बिसोरनि ओ जिउ खुंनाय राहा लामाफोरा माबायदि जों बेफोरखौबो मिथिनो मोन्दों आरो। माने हाजो जायायाव थायोब्ला मा मा बिसोरो माने ओ मा होनगोन बेखौ ओ प्रब्लेमफोर बिसोरो फेस खालामनांगौ जायो बेफोरनि सोमोन्दै जों गोबां मिथिनो मोन्दों आरो
उम अब्लाथ' अब्लाथ' हेभेन अनद होनबाबो खम जानाय नङा नोंथां?
औ नंगौ नों थांनांगौ बिदिनो।
ओरैबायाददि समायना जाहैबायबाय आंबो निस्सय थांगोन थांनो लुुबैदों आरो सम मोनबा सम आरो खाबु मोनबा आंबो निसय थांगोन थुमजांङाआव
औ-औ नंगौ नोंथां नोंथां जोंना औ
हाजो हाजो एरियायाव ट्रेकिं खालामनो आंहाबो गोबां माने लुगैनाय दं जायखौ आं निसय लोगोफोरजों ज' बेरायहैगोन
औ-औ नंगौ जिउआव खनसेबाबो जोङो माने बिब्दि बेरायनांगौ आरो आं सानो मानोना बेरायनाया जों गोबां माने जों गोदान बुस्थु जों सोलोंनो हायो आरो बेरायनायनि गेजेरजों। जोङो दाबसे जायगायाव दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगाया गोबां आलादा
आलादा जायो बिनि कालसारा आलादा बिनि जानाया आलादा बेनि ड्रेसा आलदा जों बेफोर सोलों ट्रेभेलिं खालामनायजों लोगोसे जों निसय नंगौ बुहुद माने नलेजबो मोनो लोगोसे सोलोंनो हायो।
औ-औ बे माने जों जेनेबा जोंनि स्ट्रेस फोरखौबो जोङो माने एसे खमायनाय मोनो आरो जों बेराय बार बेरायबायबाथाय आरो बे जोंनि जेनेबा मानसिफोरजों माबायदि रायलायनांगौ माबायदि इन्टारेक्ट खालामनांगौ जोंनि बे कमिउनिकेसन स्किल ओमफ्राय जेनेबा कनफिडेन्सफोरखौबो जोंखौ ओ बारायहोयो आरो
ओ।
एसे एनै थाबाय बेरायनायावनो आं एसे नु आंखौनो माने एसे मिथिनो मोन्दों आरो
औ-औ गुबुननि गुबुननिखौ नुनानै जों सोलोंनोबो हाबाय बे बे जायगायाव माबायदि मावो माबाददि कालचार माने बिसिनि आबाद बाद मावनाय मा मावानाय जोङो निसय सोलोंनोबो हायो आरो बहुद नलेज गियान खालामनो हायो आरो ओंखायनो दावबायनाया मोनसे जोंनि लाइफआव जानांगौ जों सम मोनाब्लाबो बोसोराव खेबसे खाथियाव हक गोजानाव हक दावबाय जेरावखि दावबायनांगौ आरो दावबायनाया जोंनि माइन जोंनि जों ओरै एखमबा ओरैबायाददि दिडप्रेस जायो गाव सोरबा सोरबा गावखौनो सुइसाइद खालामो। मा खालामो बेफोरबाय दि स्ट्रेस जायोबा डप्रेसन जायोबा निसय जोङो लोगो लोगोफोरजों प्लेन खालामनानै दावबायोब्ला जोंनि स्ट्रेस बारग'गोन आरो जों बायदिसिना गाज्रि साननाय जेरै सुइसाइद जानो साननाय बेफोरबायदि गाज्रि माने माबानिफ्राय साननाय हनायनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो। ट्रेभेलिंनि
नंगौ नोंथां नोंगौ जोंहा जेनेबा ओ जोंथ' ससियेल मिडियाआव नुखायो जेुन जायगाफ्रा माबायदि बिनि माबाफ्रा माबायदि नाथाय ससियेल मेडियाआव नुनाया बेलेग आरो जों गावनो थांनानै नुहैनाया बेलेगथार आरो माने जों
बिनि दंफां लाइफां मोनसे इनारजि लेभेलखौ जोंखौ एसेब्लाबो साबसिन खालामो आरो
नोंगौ नोंथा‌ नोंगौ। बेफोरनो बेखायनो जों थाबायथारनांगौ आरो जोङो बोसोराव खनसे खननै बिदिबाबो
औ नों मानास हाग्रामायाव नोंथाङा दावबायफेरबाय नामा?
औ आं मानासथिं थांफेरनाय जायाखै।
अ मानासाव आंङो थांखांबाय बेवहाय
औ।
बे गोबां जिब जुनार जों नुनो मोनदों। जेरै ओ वाइल्ड बाफेल' आरो जाय ज-जोंनि गेजेराव जोंनि बुहुमावनो जोबनो थांगो इनडेेनजस स्पिसिस होननानै जों बुंनो हायो गलडेन लेंगुर गलडेन लेंगुर औ बेफोरबायदि आरो। आथिखालावथ' बेलेगनिफ्रायबो गुबुन जायगानिफ्रायबो वान हन्रायन'खौ जोङो। मानासाव लाबोबाय होननानै जोङो नुनो मोनगासिनो नाथाय जों नुबोआखै आरोखि। गुबुननिफ्राय लाबोबाय दङ होननानै जों मोनथिनो मोनो आरो आरो बायदिसिना अमा हाग्रानि अमा बायदिसिनाखौ जों नुबोनो मोनदों। बेरायनाया जोङो ट्रेभेलिंखौ खालामनांगौ।
औ नंगौ नोंथां।
मिथि जायो अब्ला नोंथां जोंना टाइमाबो जाबायानो दोनथलायनोसै। नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय थाबाय।